ओइ
खोनादों दा
ओ ओं खोनादों
माबानि अ एनज सि नि एप्रेन्टिक्सनि माबा जागासिनो खोमालै
जाखाासिनो होमबा दा खालामना नायनांगोनहाय
आरो जो टटेल बेसेबांथा पस मोनथाय माबानि यिथिंजाय मोननै माबानि जादोंमोन मानि मानिमोनथाय गोसोआव गैला नायनांगोन दाहाय
जोंनाबो जागोन दा
ओम टुवेल्भ पासनिफ्रायनो दङ
औ मोजाङानो ओरैनो खालामना नायजायो
खालामनानै नायजागोन माबाबोथ' गैखाया डाइरेक्ट एक्जाम सेक्जामबोथ थ' होनाङा ना इक्जाम होनांगोनथाय एक्जाम होनाङा ना
ओमहो सेलेकसन जागोन आरो नोंनि माबाफोरखौ नायनानै
दकमेन्टसफोरखौ नायनांगोन र' लास्ट डेटआ टुइन्टिनाइन खोमा नै जुलाइनिनो ओं दानि
मानिबा मानिबा बेंकिंनि ओमफाय मानि मानिथाय मानिबा मानिबा फैसोना दंसोयो
बेंकिंनियाथ' माबासो नांगोन कम्पिउटार
ओं बेखौ लादियाना कम्पिउटार लायैयनो प्रब्लेम जाबाय
उम
लाना दोननायबा खामानियाव होगौमोन ना
खामानि होगौमोनथ' आरो एफोराव
उम
बोसोरसेनि सय मासनि बिदि कर्स थायो खोमालै ना
मा
कम्पिउटारनिया बोसोरसेनि सय मास
ओं बोसोरसे सय मास किन्थु माबानाया बोसोरसेनिया मोजां आरो उम सय मासनि खामानि होआहाय उम
सिगांनियावबो खालामगोन खालामगोन होननानै बिदिनो थालांबाय एबार खनसेनिखौ खालामनांगोन र'
उम
खालामना नायनांगोन अनलाइन फिस लायो ना लायाथाय लानाय लानाय नङा खोमालै अनलाइन फिस लानाय नङा खोमा लायो मोजां नायजोबाखै अकल एप्लाइ जादों लास्ट देट मालाय बेखौल'सो नायदोंमोन आङो आसाम केरियाराव थांनानै दा नायफिननांगौ र' फिल्डआव थांबा मोजांनो
दा मोजाङैनो नायनांगोन
ओं
गरमजों दाउस्रिफोरा थानाय जायो मोनैनि अबाव दंफांसेयावसो दावराव जाफैगासिनो
उम बारबो बारथाराखैहाय
बारदों दंफां सिङाव नालाय जोंनिथिं लांदां ना ओंखायनो बार फैयो एसे उनखि जाय
जायोथ' आरो
टाइमआबो माला माला थाङो दसे था दसे थानानै ओंखारफिननो जासिगोनानो
जासिगोनथ' आरो दुइथा जाबायानो दुइथायानो हमना ला
दुइटायानो हमना लाथ' आरो सोर सोर दं
जोंहा आं दं पवालि सानैया दं
औ
बाखिफ्रा माइ गायनो थांजोबदो नामा
थांजोबदो दब्लायसो दंमोन
औ
गैथ'ला ओमफ्राय सान्दुं गोसायाव गायनो मोनाबाबो जायोहाय गायनो हाया
उम
दहाय आङो इयाव थेलामाव दालाय इयाव एक्स' कम्पानियाव आखाइ खान्दा खान्दा फानग्राया गस्लाया हानद्रेदमोन दायो हानद्रेदल'सो बेखौनो इयाव टु फिफ टि जाबालायो
हजोंहाय
ओं थाव नागिरनायाव माने आं नुबोदोंमोन आरो थाबाय थाबाय फैयो ओमफ्राय नायदोंमोन आरो आं लाना फैनो होननानै
ओमफ्राय टु फिफ्टिनिखो लाबोदो आङो एक्स' थाखानि गस लानानै टु फिफटिन खादो एक्स लायाबाबो देरस थाखा लायोमोन आरो
उम बारा लायो
बारा लायो गोमायाव लायासै नङा गोदान माबादो होननानै फैद सानदों इयो
ओं मिथिया जायगानि नङा सिनाया होननानै
उम दुइस बिबा दुइस जामिबायायदि नुदोंब्रा आंखो इयो जांलाब जुंथ्लाब गाना थाङोन नालाय मोखांखौ खिथलाबायना
ओ माने जायगानि नङा होननानै गोदान मानसि नुबाथाय इसोर एसे माबानो नागिरोनो
ओं बिदिनोे फिसा सानै खाथियाव फैगासिनो होखारगासिनो आङो
दावराव जाफैनो आरो इसोर फैनानै
उम माथो होनाङा होननानै
बेबायदि थांनो नागिराखै
उहो दोनना फैनांगोन गाबोनफोर बिबनि माबानि खोमायाव लाग्राखौ लानानै गेलेगासिनोबो
ए
आंना सोंखुमा फैगासिनो आरो
सानैजों
बिब गैया
गासैबो फोथाराव दंजोबो ओंखाम संनानै जागासिनोसोबो गायखांबाय
ओ
मा होनो आरो ना गुरनो थादों
हजोंहाय मोनगोन खोमा दायो
नाखो ना मोनगोनथ आरो दा सान्दुं गोसायाव द सानदुं गोसाबा ना मोनोब्रा
सान्दुं गोसायाव बांसिन मोनो नामा गरमजों माबायो खोमा
गरमजों माबायो
हाजोथिं होनबाबो गरम जायालैना थान्दासो जायो
गरम जाया थान्दासो जायो उम
ओरैजाय इदि हजोंहैबो दैबारिथिंबो बिराद ना मोनदों खोमालाय दाख्लै दै जानायनिफ्राय
सान्दुं गोसेआव मोनोब्रा
बिदि माबा सानानै लाङि सानानै
उम
हजोंहाय दै रानबाथाय मोनखायोमोन मोननाया
ओ उखैबा हाजोखो द सान्दोंमोन
ओमफ्राय दै रानबा मोनोमोन
उम
बेयाव इदिनो आरो
बारस रसखौ बद इसै दासो
बाराबो थांलाय फैलाय जाबाय थायो
उम सानदुं गोसायाव जि माइ गायदों नै फोथाराव मानसिफोरा
ओइथिंजायबो गायबोनाय नुदो नामा
ओ
गाय फुथारनाय टाइमथारना ओरैजाय दाख्लैनि दैया इखिजाया लोङाखै नामालै माबाफोरथिं इथिंजाय लामा खाथि खाथिफोरथिं दारेक बिथोरावल' लोमहैदों खोमा
उम
खाथियाव लोमालासिनो
बिदिनो दुबोमोन ग दै दै थाबा गायनांगोन ना सान्दुं दुंबाबो
ओं बे लामा खाथि खाथिफोरनाबा माबायानो मा होनो सोरहाबो सोरहा नाबा दाख्लैनो दैजों अमाया अमा मोसौ बोरमा गे थांजोबदङो
ए दैयाव
दै माने दैया खनसे लागैनो फैना होबायना सेस लाना थांजोबबाय ओमफ्राय इथिं आफां बिथिं थानायानाय मानसिफोरा थानोनो हायाखै न मोसौ गोथै मा गोथै ए दंफां बायसिना बिराद फैदोंना
गेसावफोरा मोनाम नानैलाय
साबसिनना थाबाय गेसाव गोजा गेसाव मोनां मोनबाय थानो हायाखै आरो बे जाबोर गोजा दंफां गोजा बेखौ बोरै बोखारारख'नो हानो दे सानसे साननैयाव हानाय नङा ना हागोन बियो
गेसाव नालाय ओमफ्राय माबैबायानो
उम
जेबो जोंनि दैमानिया आफांफोरखौ बिदिनो खालामहैजोबबाय खोमा मैगं खेथि फोर माय खेथिफोरखौ मैगं खेथिफोरा मैगङा एबार दाम जालायसिगोन दैे बांसिन दाम जासिगोन
सोंदावनो हालायलायो